हेलौ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन खालाम खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सावरायजागोन ना?
अ' सावरायजागोन नोंथां।
अ' बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव कार्ति गासा फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? उम
औ कार्थिगासा होनना बुंओब्लाथ'
औ
जोंनि गय गोरलै ओ गय गोर लै बाउनाय बेखौ बुंनाय जायो। ओ आरो बे दिन बे ओ बे दिनखालि जोङो खोनादोंना नोंथां? औ
औ खोनादों नोंथां।
औ बेदिनखालि जोङो ओ ओ बिदि ओ जिगाबखौ माने ओ जिगाबखौ ओ बिफांफोराव खानाय जायो आरो। ओ जिगाबखौ सानानै बिदि गोलाव दिरुं बादि ओ खालामनानै जोङो जिगाबखौ इदिनो बिफां- बिफां खानाय जायो। आरो मोनाबिलि समाव ओ मोनाबिलि समाव जोङो ओ बिदिनो बिफाङाव दै थालिरनि दना बेखौ दाननानै जोङो बेयाव खायो खानानै ओ खानानै बेयाव जोङो ओ आलारि -आलारि बाथि बिदिनो सावो आरो बेयाव। सावनानै जोङो औ सावो ओमफाय बेयाव होयो जोङो बेयाव गय गोरलै होयो गय फाथै
औ
आरो बुट फिथाइ -सामथाइ बे ओ साथि सावनानै जोङो बेयाव खुलुमो आरो। आरो जोङो बेखौ मोसौ बेबायदिनो जोङो मोसौ गलियावबो बि दिनो ओ मोसौ गलियावबो जों बिदिनो साथि लगायो। बिदिनो ओ गय फा थै ओ बायदिसिना बुट नारेखल बेफोरबायदि होनानै जोङो बेफोरबायदि होनानै ओ खुलुमो आरो बिदि गलि मोसौ गलिफोराव औ आरो जों बे खौ उम न'ओ लामा लामायावबो ओ लामायाव बिफां ओ लामायाव थानाय बिफां बेयावबो जोङो ओ बेयावबो जों बिदिनो ओ आलारि सावो आरो
औ
उम दुब्लि माइ फोथारावबो जोङो बेखौ लांनानै ओ बेयाव माने गन गंसे माइ गेजेराव जोङो गन गंसे थुयो बेयाव थुनानै जोङो बे बेखौ ओ बे ओ बुद गय फाथै बिदि गय गोरलै होनानै जोङो बेखौ ओ फुजा खालामो। बेयाव माइयाव जाहाथे जोंनि ओ जोंनि माइ ओ जाहाथे जोंनि माइ माइफोरा बाङो बुरजा जायो बेनि थाखाय जों बिदि ओ बिदि साननानै जों बेयाव हैनाय जायो आरो
औ नोंगौ।
नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय ओ खालामनाय जायो बे खाथि गासाखौ। नोंथाङा एसे बुंलाय
औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो गा थिखा गासाफोरखौ बेबायदिनो फालियो आरो नोंथां माने खाति गासा फोरबो होनबाथ' बिदिनो ओ गय गोरलैनि थोगि होनाय बिदिनो नारें बिदिनो माइयाव थोगि होनाय नङा
औ औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंनिया गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दङदि जोंनिया बिदि गय गोरलैखौ खौ ओ थ' पुजा होआबा मोनजाया बिदि मोनसे नेम दोङो आरो नोंथां खिन्थु ओ दानि मानसिफोरा बिब्दिखौ बारा मानि मानिनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां
औ
बिदि मानिनाया गोदोनिफ्राय बे गोबावनि थिग बेबायदिनो ओ जेब्ला जों काति गासा खालि जोङो बे गय गोरलैखौ फुजा होनो थाखाय जों बे गय गो लै खौ ओ थाइनैसो हानो फुजु होनो थाखाय बिब्दिनो ओ हाननानै जों बेखौ ओ बेयाव जोङो गय फाथै ओ बिदि होनानै बिदिनो आपेल आंगुर बिदिनो थालिर बिदिनो नारें होनानै जोङो गोबां फिथाइ सामथाइ होनानै जोङो ओ बिदिनो न' बेंखननि बाथौआवनो जों ओ फुजा होयो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिब्दिनो ओ फुजा होनानै जोङो बिदिनो जोङो सानहाबि सिगांनो जोङो दुब्लि एबा फो थाराव थांनानै बिदिनो गन थर थर गायनानै बिदिनो थालिर द दनाफोर लांनानै बेयावनो जोङो गय जरासे फाथै जरासे आरो बिदिनो फिथाइ सामथाइ बुथबो बावहैयो आरो नोंथां ओ बे बावनायाव बे बावनायानो जाहैबाय जोंनिया जेन माइफोरा ओ गुगला जाया मोजाङैनो ओ जायो आरो जेनेबा सखाफोरा जानानै माइखौ ओ माइखौ जाया थिग बिब्दिनो जोङो बेयाव बोर बिनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ ओ बे- बे औ औ बे नेमखौ ओ दा ओ दानि ओ आथिखालावबो फालिनाय नुनो मोनो ना मोना नोंथाङा?
औ मोनो नोंथां। ओ बे नेमा जोंनिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो सोलिलांबाय थागोन इयुनाव लासै। मानोना ओ बे कातिगासा फोरबोनि मोनसे नेमखा। बिदिनो ओ माइ ओंखारनायाव थोगि होनाय एबा गय गोरलैनि ओ फुजा होनायनि थायो। थिग बेबायदिनो उम जों जेब्ला फोथारनिफ्राय न'आव फैयो अबा अब्ला जोङो न'आव फैखांनानै जोङो बिदिनो बे ओ बारिफोरावबो जोङो ओ आलारि बाथि सावो आरो लामायावबो आरो न' खाथियावबो। बिब्दिनो जोङो ओ बिब्दि बारि लामाफोराव आलारि बाथि सावनो थाखाय जोंनो बिदि हानि सा थिखौ बारा बाहाया आरो हानि साथिखौ बिदिनो बाथौआवसो बाहायो बे कातिगासा दिन खालि। जों बे दिनखालि जों बिदिनो थाइगिरनि बिखङावसो बांसिन आलारि थाव होनानै आलारि बाथि होनायखौ आङो आगोलनिफ्रायनो नुबोदों आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जोङो काति गासा ओ फुजायाव जोङो बिब्दिनो बे जिगाबखौ बिदिनो फानफ्रेनानै बेखौ जोङो ओ गय बिफां नालेंखर बिफां बिदिनो मायबा फिथाइ जानाय बिफांफोराव जोङो खानानै होयो आरो नोंथां।
औ औ।
खाबोला बिदिनो फिथाइफोरा ओ बुरजा थाइथों बिदि होननानै जों ओ बिदिनो मानिनानै ओ खाना दोनो आरो नोंथां। उम गोदो- गोदाय ओ गोदो गोदायथ' उन्दै गथ'फोरा जोंनिया बिदिनो ओ जेनेबा थोगि होखांनानै बिदिनो लामाफोराव आलारि बाथि लगायनायाव बिदिनो गयफोर ओ खावनाय ओ नेम दोङोमोन आरो नोंथां नेम माने बेखौ नेम बुंजा जाया बे माने गोदो गथ'फोरनि मोनसे रंजानायनि मोनसे माबामोन आरो माबा जेनेबा फोरबोमोन आरो। बिदि खावनाया औ दानिया दा दानियाथ' बिदिखौ आं बारा नुनो मोनला मानोना गोदो थ' बिदिनो मबाइल फननि बारा एसे माबा गैयामोन नङा होमबा। न'खर न'खर औ दानिया बांसिन जोंनिया गथ' गथायाइफोरा मबाइलफोरावनो मुखुब थायो बिनिखायनो बिसोरो गोदोनि बायदि बिदि रंजानाय फोरखौ बिसोरो माने मिथि मोनला आरो। बिदिनो बेफोर रंजानाय फोरबोफोरा जेनेबा गोमालांनो हमबाय आरो।
औ
थिग बेबायदिनो जोङो बे बारि एबा लामाफोराव थैगिहैनायावबो जोङो बिदिनो गय जरा फाथै जरा आरो बुट बावनानै थैगिहोयो आरो नोंथा। बिदिनो औ बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव ओ गोदोनिफ्रायनो मोनसे नेम दोङो जे बे जों जा थगिहोखांबाय थगिहोखांनानै जों न'आवनो बिदिनो खुम्राजों बिदिनो हांसो जानायफोरखौ आं नुनो थांदों आरो नोंथां।
औ औ।
नङाबाबो गुबुन दाउ बेदर बिदिनो फारेउ बेदरफोर जानाय खौ आङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बिबदिनो गोदोनि गथ'साफोरा बिदिनो रंजानाय बिदिनो खावनाय फोर नेम दोङमोन नामा नोंथां खाथि गासा फोरबोआव?
औ बे- बे सानखालिथआवबो माने बयबो गामिनि बयबो बयबोआनो न'खर न'खर बिदि बिदि नेयमखौ फालियो आरो बे ओ बे सानखालि बयबो माने ओ निजा निजा न'खराव गावबाागाव न'खराव बयबो बेबायदि फुजाखौ खालामो आरो आरो जाहाथे ओ जाहाथे माइ माइफोरा माने ओ बुरजा जायो। मोजां जायो जाहाथे गुब्ला जाया बेखौ साननानै बयबो ओ मायाव आलारि साव आलारि बाथि सावहैयो आरो
औ नंगौ।
औ गथ'फोराबो बेफोरबायदिनो ओ बे सानखालि ओ माने बिराद रंजानायखौ नुनो मोनो। मान ओ मोनाबिलि समनिफ्रायनो सान हाबै समनि फ्रायनो बुहुत माने लाहार फाहार खालामो बे सानखालि बयबो बयबो माने न'खर न'खर गावबा गावनि बिफां लाइफां फोराव बेफोरबायदि ओ जिगाब जेरै जिगाबखौ खायो होननो मोना बेफोरबायदिनो जिगाबखौ खानानै बुहुद माने बिदिनो जगर खालाम खालामो मोनाबिलिनि ओ बेलासिनिफ्रायनो बेलासि समनिफ्रायनो आरो
ज
बिदि खालामो आरो जेब्ला मोना मोना जायो बे टाइमाव जोङो बयबो आलारि बाथि सावो। गिबियावनो जोङो ओ बे बाथौआव जोंनि बे बाथौआव र'नोंथां खोनादों ना